हेल'
हेलौ औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों।
औ
आं दिनै नोंथांजोंहाय बे बर'फोरनि एमाव देनाया आदब खानथिनि सायाव सावरायनो
अ हागोन दे नोंथां आङो दायो ओरैनो दंथ'खायो सावरायनो हागोन नोंथाङा।
ए बिदिब्लां जागायदमोन नोंथां।
एमाव होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जों एमाव देनो थाखाय माइरं माइ माइरं लानो माइरंखौ जोङो लाग्रोनांगौ जायो आरो नों बेसेबां बदेनो बेखौहाय नोंनि हिसाब बायदियै जोङो जखानि लानांगौ आरो माइरंखौहाय बेयाव सेरसे सेरनै सेरथाम सेरब्रै बिदि नोंनि गोसोबायदि देनो हायो आरो।
औ
बेहाय जोङो बे एमावखौ देनो थाखाय ओ गिबियावनो जों माइरंखौ सुनानै दोननांगौ जायो माने रुइनो थाखाय माइरंखौ जोङो दसे सम गोबावै सोमना दोननांगौ जायो जे- ब्लासिम रूइयो बे समसिम सोमना दोननांगौ। ओमफ्रायो बे एमावजोंनो जोङो मुलि हिसाबै ओ बेवहाय माखासे हाग्रानि मुलिफोर खांनानै देनाय जायो बेयावहाय जोङो गिबियाव मोखोना होननानै बुङोना मोखोना बिलाइ आ- नाथाय बिबारनि जों बिबारखौबो होनो हायो। ओ खुसेर बिला फ्राइ खानथाल बिलाइ ओ बेनि अनगायै ओ आगोरसिथा होननानै बुङोना?
औ औ
औ बेखौबो होयो आरो बेनि अनगायै जों बै पस्नि रोदा होननानै बुङो बेखौबो होनो हायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मोनसे ओ गोनांथार मुलियाहाय दंफां राखेब जायखौ होयोब्लाथाय माने ओ एमाव मोजां जायो आरो जुमाय संनायावहाय ओ बिदिनो बहरा गोदै जायो होननानै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों आरो बेबायदि
अ ओ ओ बेबायदियैनो मोनसे एमावआ दाफुंजायो एबा एमावा बिदिनो महर मोनो आरो नङाहोम ओ नोंथां औ दा आं नोंथांनिसिम मोनसे बे सोंथि सोंनो लुबैदों नोंथां दा बे एमावखौ मा खामानियावहाय बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ गाहायै जोङो बे एमा एमावखौहाय जुमाय संनायावनो बाहायनाय जायो नोंथां।
औ आदसा आदसा औ नोंथांनिखौ आं रायलायनायखौ खोनाफैनाय मोनाखिसै
खोनादों नोंथां दानिया आङो बे एमावखौहाय जोङो उवानावसो देनाय जायो उवाल गाहेयनि जोैसो जों बे एमावखौहाय देनो हायो आरो।
अ औ
गिबियाव ओ एमावखौ माइरंखौ जों गुन्दै खालामनानै देग्रना लानांगौ बेनि उनावहाय जाखिनि मुलिखौ खांनानै जों लायो बेखौहाय आदा देनानैहाय गुन्दै खालामनायनि उनावसो जों बेखौहाय नांगौबायायदि जखानि दै होनानैहाय बेखौ लागायनानै सिफुंनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। गथा गथायैहाय औ बेखौ मोजाङै माने संनायफोरावहाय फोराननानै मोजाङै दोननानैहाय जि खोबनानै दोननांगौ आरो बिनिफ्राय ओ सानब्रै सानबानि उनावहाय बेखौ खानानैहाय माने ओ बे लादु खालामनानै दोननायखौहाय खानानै जोङो माबा सानदुुंआव फोराननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो माने खेबनै खेबथाम सान्दुंआव फोराननायनि उनावहाय जों बे एमावखौहाय जुमायाव बाहायनो हानाय जायो आरो।
अ आतसा आतसा होम बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबायदि जे एमावखौ जुमाय संनायाव बाहायनाय जायो होननानै नङा होमबा नोंथां दा आं नोंथांनाव आरोबाव सोंथि सोंबावनो लुबैदों जे मा मा रो रोखोमनि जुमाय बानायनाय जायो? एबा मा मा जुमाय बानायनाय जायो एमावजोंहाय नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन ना?
जोंथ जुमाय होनाय जायखौ मा मा जों बानायो होना बुंबा माइब्रा आरो माता थानायानो जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे गोदा गोदायनिफ्रायनो सोंबोबाय थानाय आरो आथिखालाव संनायखौ जों नुनो मोनो। माइब्रा आरो माथानि नाथाय मोनसे खोथाया नोजोर बोथावना जोङो माइ-माइ-माइब्रानि जुदि जोङो जुमाय सङोब्ला बेवहाय माथानि जुमाय संनायाव जेसेबांखिनि एमाव खौ होनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो माइ-माइब्रानि संनायावहाय एसे बिबांनि एमावबा थाइसे थाइसे होननानै बुङो आरो बे एमाव सिथुं गासै मोनसे गरथखौहाय बे बेसेबांल' होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। माने बिदि खम होयोब्लाथाय जुमायाहाय गोदै गोरा जायो होननानै गोबां जोंनि आइ मादै आयंमोनहा बुंसोलायो आरो बे खोथाया जानांगौ सै
बिनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोर जे लोंगिरिफोरनिफ्राय एबा आबै आबौफोरनिफ्राय आङो मिथिनो मोनदोंदि जे माइब्रानि जुमायखौ लोङोब्लालायनो अखानायै ओ खर' सायो होननाय खोनानो मोनदों दा बियो बेसेबांसिम सैथो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन ना
बे खोथाया सैथोआनो आंबो गोबां आबै आबौ आरो आइमोननिफ्रायबो खोनानो मोनो माइब्रानो जुमाइ लोंब्ला माने बांद्राय लोंनाङा एसे लोंब्लाबो माने खर'आहाय सायो होननानै बुंदों आरो बिसोरो माने बेयो जानांगौ बेयो माइब्रानि जुमाया गोदैनि थाखायनो माने खर'वाव थाब हमनानै ओमफ्राय बे थानायावहाय माने जेबो थाल मोना जाहैदों जुदि लोंखांनायनि उनावसो माने खर'वाहाय सायो होननानै बिसोर बुंसलायो आरो आरो बे नंगौ गोदैनि थाखायनो जादों आरो बेयो
आदसा आदसा बिदिबा आङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय दा आरो आङो मोनसे सोंबावनो लुबैदोंदि नोंथांनिफ्राय जे जुमायखौ लोङोब्ला जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो मा खहा मोननो हायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायथिनो हाबावगोन ना?
बे जुमायखौ लोङोब्ला जोंहा फारसेथिं मुलाम्फाबो दङ बेराफारसेथिं जोंहा खहा दायो आङो जा मुलाम्फा मोन मोननो हायो बेखौ नोंथां नोंथांनो खोन्था होगोन बिनि उनावहाय आङो बागैबो खोनथागोन ओ होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ जेब्ला गोबांथार खामानि मावनानै बेनो अब्ला बिसोर बिसोर आबैमोनहा आबौमोननि थाखाय माने लोंनो थाखाय संनानै दोनखायोमोन आरो बे जुमायखौहाय जेब्ला बिसोरो गोबांथार खामानि मावनानै ओ बिदिनो मोनाबिलि समावहाय बिसोरो बे मावनानै जुदि देहा मेंनायखौहाय मेंगा होनो थाखाय मुलि बायदि इसि लोंनानै होयोब्ला बिसोरो बे मेंनायखौ बाव बावहोनो आरो लोगोसे माने देहाखौ ओ स्ट्रं खालामनो थाखाय बिसोरो बे जुमायखौ मुलि हिसाबै लोङोमोन आरो आरो बिनो जोंनि देहायारि मोनसे मुलाम्फा आरो
औ आतसा
माने बिदिनो नांनायनि बारा जुदि जोङो जौखौ लोङोब्ला जोंहा गोबां देहायारि खहाफोर जानो हायो जेराव जोङो जुमायनि जोहै मावनाङै खामानिफोरखौ बो जों मावफ्लाङो मानो होनना बुङोब्ला जों जुमाय लोंनानै थानाय समाव जों जेबो मोनथियाजे जों मा मावदों माने साननाया माने आलदा आलदा जायो आरो माने मा होनगोन बिदिखौ मान बिसोरो जुमाय जुमायाबो माने मानसिखौ साननो रोङै बायदि खालामो गाज्रि खामानिखौ मावफ्लाङो जायखौ मावनाङा बेखौबो मावफ्लाङो। आरो जोंहा बेबायदि ओ गोबां माने बेमारफोर जानायखौ नुनो मोनो जेरै लिभारफोरा बांद्राय जुमाय लोंनायनि जाउनावहाय बुनानैहाय थाब थाब बेमार आजाराव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
होमबा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथाफोरखौनो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम आं जोबोद जोबोद साबायखर जासिनाय थाबाय दिनै आं मिथिनो मोनबायदि जे जुमाय लोंनायनिफ्राय जोङो माखासे बिथिङाव मुलाम्फाबो जायो। आरो माखासे बिथिङाव खहाबो जायो नङा होमबा नोंथां? औ आङो नोंथांनिफ्राय दा एमावखौ माबायदियै बानायनाय जायो आरो मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मोजाङैनो मिथिनो मोनबाय आरो लोगोसे जे जौखौ लोङोब्ला मा जायो। आरो जौखौ लोङोब्ला जोंहा देहायाव मा खहा जायो बेखौबो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा बिनिखायनो आङो नोंथांनिसिम फिन आरोबाव रोजा रोजा साबायखर आङो जासिहरबावनाय थाबाय। बे एमावनि सोमोन्दै मोजाङै आंनो फोरमायथिनानै होनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय नोंथां।
आंनिफ्रायबो नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना आंनि बेखिनि बिबुंथिखौ बुंथिनो थाखाय सम
औ बिदिब्ला ओ जोङो जि एमाव देनायनि जि सोमोन्दै बे सोमोनदै जि सावरायलायनाय बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो होमबा बेखिनियावनो जोङो दोनथनो हासिगोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ दे बिदिब्ला
औ